गोजोन फुंबिलि नोंथांस जोंबो।
दा बर तमान मा
दा दं। थयो र' नों थां जिरायनानै ओरैनो। खामानिथ' दा गै थ' र' ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो दा अबाव दं नोंथाङा?
औ आंबो इसे नै जायगा बेरायनो फैद र' एसे
आत्सा उम्म ओरैनो हारसिं नामा नोंथाङा?
फायो आंजों
आत्सा
दा बे शुटिंनिनो जोङो एसे से जायगाफोर नायदिंनो फैदों।
ओम ओमफाय ओरैनो लकेसनफोरा अबे अबे जायगायाव लादो लानाय बायदि जाखो?
लकेसना जोंना ओरैनो बाक्सा एरियायावनो लाजोबगमोन जों स जोंखौ दा बेखौनो एसे एसे नायदिंना दोनबाय थादो आरो दा
मोजाङै एसे मोजाङै लानाय बायदि हाबो एसे लानानै थाबैनो एसे हेगारनायखौ नाजाबानो जाबाय नोंथां होमबा ना?
औ औ सानब्रै सानबासोनि गेजेराव
उम्म ओरैनो ओरैनो बेसेबांसो गोलाव जागोन बायदि?
गोलावा बिस पसिस मिनिटनि गेजेराव थागोन।
होम दाख्लैनि सावख्रि हाजोनिनो सेकेन्द ना?
बेयो जोंना महरगिरिया सासेया हिनजावसाया
अ आतसा
सिनो माने ए-एनिखायनो जों दा नै गेजेराव बेलेग
होम होमबाय ओमफाय हो माला समाव बानायफिननो सकियाज' बिनि
ओ बेखौ जोंङो मता मत दि जुलाइनि सिगांफोर खालामगोन एगजामफोर जोब जोब्बा।
उम होमबा दा बेह मोनसेखौ मा होनदो नै दा बानायनो गोनाङा?
अ बियो आगान बेयाव जोंनि समाजजों जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथायखौ सेबखांदों आङो।
उम होमबा बे दा जोंनि समाजाव सोलिफ सोलिफ्लेबाय थानायजों गोरोबगोन आरो होमबा ना?
औ माखासे जा थाया गोरोबगोन। समाजाव सोलिबाय थानाया बे आसा खालामो रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोन होननानै बे
उम ओरैनो दा माबा होनदो नोंथाङा?
अ ओइ दा जोंना सकि हाजौआ सय सानबानि गेजेराव उवान लाख भिउ थांबायना?
औ थांदों नायदों र' नायदो।
खौबो बिदिनो अनसायगोन होननानै आसा खालामदो आरो
आतसा ओम
उम। दा बर्टमान मायाव दङ' रुमाव दंथ'योना
दा आं रुमाव गैया आं दा नैयावनो दं हटेलावनो दंथ यो दा जिरायना दंथ'यो दा खामानिया सोलिथ'वाखै दसे उनाव नै जासिगोन जाबा बर इरि गैया रायलायनायाव फनफोर रायलायनाय मानो मोनो आरो
दा बा खाम माबा फैथवाखैना दा ओरैनो मोनबेसेसो रुमा बकिं जानानै दङ ब-बर्टमान?
दा रुमाथ दा बखिंथ गैया दा गेस फैथवाखै नालाय दा माथ्र ओरैनो रुमफोर नायनाय सेक बानायनाय मानाय बाखि थ इनो जागोन दा खामानिया बाखिथ' एख गैया। मैयाफोर नांदोमोन थि चेकाव जादोंमोन मैया सेेकाव जानायखो बानायबाय नालाय। दाथ' गैया, ओरैनो रुम नांबा सेकद जाबाय एखौल बानायनांगौ बाखिथ' एखथ' गैया नायनांगौल
ओ ओ रेस्टुरेन्ट होनदो ना हटेल होन्दोमोन लायो?
रेस्टुरेन्ट औ
माबा रेस्टुरेन्ट बा
औ औ औ
नोंथाङा मबेइल ओ ससियेल मिडिया नायनाया जेनेबा नों बांसिन माखो इउस खालामो जेरै दङ ओ इन्सटाग्राम दङ फेसबुक दङ इउटुब दङ स्नेपसेट दङ वाटसाप दङ नों बांसिन मा ससियेल मिडिया इउस खालामो?
ससेल मिदियायाव नायनाय इन्स्टाग्राम, फेसबुक हाइस बिजि हानाय बेस्थ थानाय इयावनो थायो आं बा बाखि इउ टुब इउटुबावबोथ बारा इसिबां बिजि थानाय जाया बांसिना नायो फेसबुक आरो बे इन्सटाग्राम। आंना इयावनो इन्स्टाग्रामावनो हाइस नायनाय जायो आंना। इन्स्टाग्रामाव ओरैनो ससे ससे रिल्स नायनाय जायो माने
औ औ
उम
नोंथाङा दा मा मबाइल इउस खालामो?
आंनाथ दा मबाइला मा बुंनो नोंथां आंथ दा लानोबो हाथवाखै लानो हायो हानायखौथ आं दा लाथवा ओमफ्राय दा एसे थाबावनाय जागोन माने
औ ओं अ अ पक मबेल।
औ
उम ओरैनो नोंसोरनि दा जि जायगा थादों बेयाव नेटवर्कनि माबाफोर इसु जायो नामा?
अ इसुथ' जाया एख प्रब्लेमबो जाया माने मोजाङानो सोलिनो हायो नेटवर्कनि थाखायथ एख गैया आरो
बेयाव ओरैनो बांसिन मा मा सिमा सोलियो?
जोंना एयारतेलानो सोलियो दे जोंना आंनाथ ओरैनो आसामनि नालाय माने रमिं सोलि फैयो आरोना।
ओ रमिंल' जायो।
औ सिमा रमिं जायो आसामनि नालाय। थेवब्लाबो नेथनि थाख नाथाय जेबो इदि असुबिदा जेबो प्रब्लेम जाया जानायालाय मोजाङै सोलिनो हायो आरो हानायालाय।
औ औ जेबो नेट नांथाया आरो ना।
नांथाया ओहो जोंना बैआवनो वाय फायबो औ खोन्थायो। अब्ला बे रमिं रमिंखौ अफ जानो हायो नालाय एखौ अन बानायनानै लानांगौ जाहैबाय आरो। माने एक' प्रब्लेम मोना आरो एक'
ओ बिदि बेबादि रमिं नां नांनाया अबे जायगानि फाय नांलाङो।
नांला दोनै दा जोंना ओरै कचबिहार ओरै बारबोबाय नालाय कचबिहाराथ' जोंनि ओरैहाय आसामनि सिमा जाहैबाय नालाय।
औ
अ' ओरै बारबाथाय माने एनिफ्राय रमिं जाबोखायो आरो।
ओं ओं कलहरबा कल हरबाबो नांख थायो आरोना।
औ नाङो नाङो ओमफाय माथ्र' बे रमिं ओं नाङो बेखौ जों बानायना लानांसिगोन। मानो होमब्ला एयाव ओरै बारबोबाथाय रमिं जाबाय नालाय अन बानाययना लादो बास जाबाय। जोंना आरो ओरैहाय बारबोबा आसाम गैला ना गैला नालाय। साउथ कान्ट्रि जाहैबाय नालाय।
औ औ
थाखायनो
ओरैनो नोंथाङा बर' फिलिमनि मेथाइनि रोजाबगिरिया सोरनि मेथाइखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा?
आंथ' दा मेथाइ रोजाबगिरिखौथ' दा रावखौ बासिनो हाया मानो होनबा गासैखौबो आं मोजांखौनो मोनो मोननायालाय रावखौथ' इदि गाज्रि बुंनानैबो आं बुंनोनो साना। मोजाङानो गासैनिबो मोजाङानो देसोन
औ बिदिनो सायख'नाय गैया आरो ना गासि
सायख'ना गैया सायख'नाय गैया औ। गासिबो मोजाङानो मोनो।
उम उम
बयनिखौबो खोनासंनो मोजां मोनो।
औ औ उम थिगानो
ओमफाय मा नोंथाङा दा साननैसो ओरैनो अबावबाफोर थांबाय थादों नामा?
ओ दाथ' बिदि ओरैजाय गैया जों बे खामानिनि थाखायनो नांथाबगासिनो दङ जोङो। एसे साननै सानथाम सिगांनो जोङो प्रिपेरेसन खालामनो गोनां जायो नालाय थागथियारि
आदसा दाथ' ओरैनो मुवा बेसादफोराथ' गासिबो रेडियानो जाजोबबायना होमबा लानाय बायदि टारगेदआ
औ दा लानायनि टारगेदा जाजोबबाय ओमफ्राय एसे डेक'रेसन खालामनांगौ दङ एबार जोंना पार्टि मोनसे सल' थागोन पार्टि सल' ट्रेजिडि गो सल' सल' दंनै थागोन एबारो। माने लोंनानै जानानै मोसानाय मोनसे पार्टिसं थागोन आरो
आतसा ओरैनो बे स्क्रिप्ट रायथारा सोर सोर ओरैनो लिरनाया स्क्रिप्ट रायथारा ओरै ओरै नोंथाङानो ना?
औ स्क्रिप्ट राइटार आंनो दङ।
आदसा आं दा स्क्रिप्ट रायथारखौ नोंनि बेखौ दा नोंनि सोलायनायखौ आं दा मोजांखौनो मोनो मोननायालाय आं गाज्रिबो मोना मोननाया थिगानो दं।
औ औ
ओम ओमफ्राय ओरैनो प्रदिस औ दा ओरैनो प्रडिउसार हिसाबै प्रडिउसाव ओरैनो सोर बाजेट
औ जोंना प्रडिउसारा ओरैनो पार नेलि रावबो गैया जोङो रेगा जोंना रेगा प्रडाक्सननिफ्रायनो जों बानायनाय जागोन। टिमनिफ्रायनो बानायनाय जागोन आरो ओरैनो पार्सनेलि एख' माबा गैया ओरैनोथ' सर्ट मुभिस नालाय ओंखायनो हाउसआनो बानायगोन आरो उम इ दिनो मिलायलायनानै
होमबाथ' रावबो इदिनो एसे एसे मिलायनानै बानायलायनाय जायो आरोना।
औ बिदिनो जायो ओम औ औ बेफोरबायदि
ओमफ्राय ओरैनो थ्रिजिनै सङा सोरनिबा ओरैनो सिंगारा सोरनि बायदि
ओ सिंगारखौ आं औ सिंगारा जों ए आइ नि हे हफाजाबजोंनो खालामनाय जादों सल'खौ।
आदसा ओम ओमफ्राय ओरैनो एइदों ओमफ्राय एइफोरजों बानायनायफोरा ओरैनो कफिराट कफिराटफोर फैनाय बायदि जागोन जाबाय बायदि
ओ कबिराइट फै फैनायालाय ए आइ निया। ओइ इउटुबफोरनिफाय गुबुननिखो डाउनलड खालामबासो कपिराइट फैयो।
उम ओमफाय ओरैनो बाखि पब्लेमफोर जागोना जायाबादि?
एख' प्रब्लेम जाया जानायालाय एफेक्ट जाया दा ए आइ जोंनो बुहुत मानसिया ए आइ नि मदद लानानैनो खालामग्रा जाबाय दानिया।
होमबा दा ए आइ दोनो मोजां मदद होगासि मोजां सोलिगानो दं ना?
औ दाना ए आइ आ बिराद आपग्रेद जाबायना बिराद हेल्प होग्रा जाबाय।
उम उम उम दोङोब्लाथ' आइ ए आइ जोनो बुहुद खामानि मावनो हायो खोमा द ना?
उम दानिया ए आइ जों बुहुद ए आइ मदद लाना बुहुद खामानि मावनो हायो।
हम
ग्रेड बहुद सिस्टेमा बिराद आपग्रेड जाबाय आइ आ।
जाय ए आइ खौ बानायदों बिराद रोजा रोजा साबायखर आरो। माने माखासे जों आखाइजों मावनो हायि जोंनि जा मावनो हायि खामानिखौ ए आइ आनो मावजोबो दानिया
औ
उम जोबोद मोजां मोनो।
उम
लासै लासैनो जोंनि बर' सोदोबाबो एसे ओ दा बर' सोदोबफोरा बारा रिंस सारा नालाय बिनिखायनो लासैनो रिंसारगोन होननानै आसा खालामो।
उम
बे आरो।
ओ बिदिब्ला जोंना समा जालायबाय नोंथां जों
औ दे जागोन दे नोंथां दे दे गोजोन्थों।